औ
खोनादोंना नोंथां?
औ
नोंथांखौ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन। बे आयदायानो जाहैबाय मिथिंगायारि खैफोदनि खैफोदनि थाखाय जोंहा माबायदिहाय खहा जानो हायो औ
औ
जेरैहाय दा मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां खैफोद दं जेरैहाय दैबाना बांग्रिं मावनाय आरो बायदिसिना नङा ओमबा नोंथां?
औ औ
जेरैहाय दा जों बांग्रिं मावनायनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दा बांग्रि मावनायनि गेजेरजों जोंना गोबां हा खुरखानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
बेहाय माने हाजो एरिया एरियाफोरथिं जोंना गोजौ गोजौ माने जायगाफोराव बांग्रिं माव मावनायनि जाहोनाव बैफोर गोजौ गोजौ जायगानि माने अन्थाइ गिदिर गिदिरफोरा बायख्लाना गोलैनानै सोरनिबा सुबुंफोरनि सायाव गोलैनानै जोंना सुबुंफोरनि जिउआ खहा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जोंना बांग्रि मावनायनि गेजेरजों गोबां माने मानसिफोरानो थैनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
जोंना दा माने बर' माने सुबुंफोरा आथिखालावथ' गोबाङानो डेभेलप जाबोबाय नङा होमबा नोंथां? बैफोर दा डेभेलप जानानै जा गोजौ गोजौ बिल्डिं बानायो नङा होमबा नोंथां?
औ
बैफोर बिल्डिंफोरा बांग्रिं फैनायनि गेजेरजोंनो माने बैफोर बिल्डिंआ बायनानै जोंना गोबां हाजार हाजार सुबुंफोरनि जिउआ खहा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जों दैबानानि बेलायाव बुंनो थांब्ला जोंहा दैबाना जानानै ऐ जानानैबो जोंहा गोबां सुबुङा जिउ गोमायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ सोरबाया सोरनिबा बिमा बिफा सोरबाया सोरनिबा गथ' गथाय सोरबाया सोरबाया बिदा फंबाय खोमानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
थिग बेफोरबादिनो ओ ओ बर' समाजाथ' रांखान्थि आरजिनो थाखाय ओ माने आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बैफोर आबादाबो माने दैबाना जानायनि गेजेरजों माने फोथारनि आबाद मावनायफोरा माने गाज्रि जायो जायनि जाहोनाव माने फिथाइ फोरखौ नांगौ बादियै मोननो हाया। नङा होमबा नोंथां बेफोर बेफोरबो बेफोरबायदि जाथायाव जोंहा जोबोर खहा जानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
आरो माब्लाबाफोर बांद्राय बारहुंखा जाब्ला बैफोर बारफोरा जोंनि न' बां गासैखौबो सिफायना सिफायनानै लांजोबो नङा होमबा नोंथां?
औ।
जायनि जाहोनाव बैफोर ओ दंफां ओ मा होनो न' बांफोरा बायनायनि जाहोनाव जोंहा सुबुङा थानोयाव एसे खस्थ' जानो गोनां जाहैयो नङा होमबा नोंथां?
औ।
आरो बैफोर बार बारनायनि गेजेरजोंनो दंफां लाइफां बायनानै सोरबा सुबुंनि सायाव जुदि गोगलैसिनोब्ला बै सुबुंनि जिउआ खहा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
थिग बेफोरबायदिनो बांद्राय बारफायनानै जेरैहाय दंफां लाइफां बायो। आरो गयफां नालखरफां बैफोर बायनायनि गेजेरजों जोंहा ज जा गय फां नालखर फां बैफोरो फिथाइ थायो नङा होमबा नोंथां? बैफोर फिथाइ थायोमोनब्लाबो बैफोर बायनानै जोंहा बैफोर फिथाइखौ फाननानै रां मोनगौमोन ब्लाबो बे बायनानै जोङो रांखौ मोननो हाया नङा होमबा नोंथां?
औ।
जायनि जाहोनाव जोंहा जोबोर खहा जायो। दैबानानि बेलाथिं जोङो थाङोब्ला जोंहा दै बांद्राय दैबाना जानानै गोग्गो दै लोंनायखौ जों मोननो हाया जायनि जाहोनाव बेमार आजार जायो। आरो जोंहा सुबुंफोरा गोबाङानो बेमार आजार जानायनि जाहोनाव जोङो माने ओ थैनो एबा सोरबा सोरबाया थैयो सोरबाया थाङो नङा होमबा नोंथां?
औ
बेफोरबादिनो जोंहा दा गोबां गोबां माने मिथिंगायारि खैफोद माने दं।
औ।
नंङा होनबा नोंथां?
औ।
दैबानायाव जोङो माने गावनि न'खर सार गासैखौबो माने गोमानानै खोमानानै लानो गोनां जायो जेरैहाय जों दा बर' हारिफोरा गोबाङानो माने रां आरजिनो थाखाय बायदिसिना जि जुनार दाउसिन दाउला फिसियो बैफोर बैफोरो माने दैमा दैमाया जुदि माने बांद्राय दैबाना जायोब्ला बैफोरखौबो बुखारनानै लांजोबो जायनि जाहोनाव जोङो रां फोरावबो जोङो माने जा मोननांगौमोन फाननानै बैफोरखौ जों मोननो हाया नङा होमबा नोंथां?
औ
थिग बेफोरबायाददिनो जोंना मिथिंगायारि गोबां जाथाय दं जेरैहाय दा अर्गें मा होनो बेरफुनाय जायनि जाहोनाव बैफोर बेरफ्रुनायनि गेजेरजों मिथिंगायारि आबहावाफोरा गोबां गुबुंले जायो आरो जोंहा जा अक्सिजेन मोननांगौ गोग्गो बै जों बेखौ जों मोननो हाया नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव जों सुबुंफोरा माने बेराम आजारनि फारसे माने गोग्लैनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो एसे माने मिथिंगायारि खैफोदनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां नोंथाङाथ' मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव गोबां खोथा बुंलांखाबाय जेरैहाय बांग्रिं मावनाय बांद्राय अखा गोसा हानाय दैबाना बेफोरनि बागै नोंथाङा गोबां खोथा खोथा बुंलांखाबाय अब्लाबो आं नोंथांनो आं जा मोन्थिगौ एसे एनै फोरमायना होनो सानदों। जेरैहाय दा जों मिथिंग मिथिंगायारि सम मिथिंगायारि खैफोद होनोब्ला बांग्रि मावनाय दै लोमनाय बांद्राय अखा गोसा हानाय एब्ला अरगें बेफ्रुनाय बैफोरबो गोलैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ दाहाय ओ बांग्रिं मावनायानो जा ओ जेब्ला जोंनि बांग्रिं मावो अब्ला ओ बैफोर बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव जोंनि हाया खुख्लानानै एबा हाया गावस्रानानै जोंनि आबादथिलि, न' बां ओ दंफांनि फुलि एबा दंफां गायनाय बागान बैफोराव हा गावस्रानानै जोंनि दंफां न' बांफोरा गाज्रि जालांनो हमो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेनि अनगायैबो जोंनि बांग्रि मावनायनि जाहोनाव ओ गोबांथिनो ओ गोजौ गोजौ बिल्डिं एबा गोजौ गोजौ कारखानाफोराव ओ गोबां बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव ओ बैफोर बिल्डिं एबा कारखानाफोरा बायनो हमो नोङा ओमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
बैफोर बिल्डिं कारखाना बायनायनि जाहोनाव जोंनि सुबुं माहारिया जोबोर ओ खहा एबा लुकसान जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ बेसो एथ' खोथा
बेनि अनगायैबो जेरैहाय दैबाना दै बानाया बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जानायनि थाखाय ओ बोहैबोनानै जोंनि ओनसोल गामि गाला ओनसोलफोराव ओ लोमनानै जोंनि ओ दुब्लिनि दुब्लि फोथारनि माइ आबाद एबा फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंनि आबादफोरखौ ओ खहा खालामलाङो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
बैहोर बैफोर खहा जानायाव आबादगिरि एबा फालांगिरि सुबुंफ्रा ओ गावसिनि जिउखौ एबा बै आबाद खहा जानायनि जाहोनाव गोबां दुखु मोननांगौ जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
मानो होनबा बैसोर आबाद आबादारिफोरा बैफोर आबादफोरखौ मावनानैनो गावनि जिउखौ गावनि फिसा फिसौफोरखौ ओ फोथांलांगासि नो एबा न'खरखौ खांलांगासिनो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ बैफोरनि जाहोनावनो जोंनि सुबुं माहारियाव ओ मिथिंगायारि खैफोदा गोबां गोहोम खोख्लैयो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेनि अनगायैबो बांद्राय बार गोसा फैनायनि जाहोनाव जोंनि दंफां लाइफांफोरा बायसिननानै एबा दुब्लि फोथारफोराव बायनानै जोंनि बा ओ न'खरफोराव बायसिननानै ओ जोंनि जोबोर खहा खालामलाङो एब्ला खायफा सुबुङा बैहायनो ओ जखम जानानै जों फाहामसालियाव देहा फाहामसालियाव थाहैनो गोनां जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
बैफोर ओ बैफोरनि गेजेरावनो ओ सोरबा सासेया दुखु मोनगोन सोरबा सासेया जखम जानानै ओ देहा फाहामसालियाव थाहैनांगोन। बिदियैनो न'खरनि मानसिफोरा दुखु मोननानै ओ टेनसनाव गोग्लैगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बैफोर जाबाय मिथिंगायारि खैफोद मिथिंगायारि बि ओ खहा नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेनि जाहोनावबो ओ जोंनिया अरगें हाजो बेरफ्रोयो नङा ओमबा नोंथां?
औ
ओ बै अरगें हाजो बेरफ्रुनायाव ओ जोंनिया जा बांग्रिं मावो बैफोरावबो खाथि खाला ओनसोलफोराव ओ गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय ओ खाथि खाला ओनसोलनि आबादारि ओ आबाद फोथार एबा बिल्डिं बायदिसिनाफोरा ओ गोग्लैनानै सुबुंनि जिउआव जोबोद खहा ओ गालांनो गालांनानै दोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ बेनि अनगायैबो दंफां फोर ओ बार गोसा फैनायनि जाहोनाव दंफांफोरा बायसिननानै जोंनि दंफां फुलि एबा दंफां बागानफोरा खहा जानो हमो। नङा होमबा नों
औ नंगौ
ओ बिदिब्ला नोंथाङाबोथ' गोबां खोथा बुंलांखाबाय मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव
बिदियैनो आं नोंथांजों गोबां खोथा रायज्लायनो मोननानै गो जोननाय मोनबाय एबा आं आसा खालामो जि नोंथांजों बेबायदियैनो गोबां खोथा रायज्लायनो मोन बावगोन ओ उनावहाय बेबायदि आयदानि सायाव गोबां खोथा रायज्लायनो मोनबावगोन। नोंथांखौ आं फिन खेबसे ओ साबायखर बावहरनाय जाबाय।
नोंथांजोंबो रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय नोंथांनिसिमबो आं माने गोजोननाय बावनाय जाबाय आरो ना नोंथां।
औ
दे अब्ला बिदिब्ला
औ गोजोन्थों